औे औ खोनादों नोंथां आङो नोंखौ नोंनो माने माखासे बरनि जानाय लोंनाय ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै सावरायलायनोसो सानदोंमोन हागोन ना सावरायनो
औ हागोन नोंथां आंहा दा गोबां टाइम दङ बेखायनो हागोन
दे होमबा आं सावरायनोसै नामा ओ सिगाङाव जोङो सिगाङाव जोङो अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै सावरायग्रोनोसै नामा अनला ओंख्रियाथ जाहैबाय जोंनिनो बरनिनो मोनसे मखजाथाव बा गोथाव ओंख्रि जाहैबाय बाय बेखौ जोङो ओ माने माइरंखौ माइरंखौ दैयाव मान सोमनानै लाग्रोनानै ओमफ्राय बेखौ माने बेदर बा बायदि मैया निरामिसबो जानो हायो बे बेदरफोरजोंबो जानो आरो जोंनि अनला ओंख्रिखौ बेखौ ओमफ्राय बेयाव खारै माने सबाय जोंखैथ सबाय खारै ओमफ्राय थालिरनि खारै बानायनाय बेफोरजों संनाय जायो आरो ओमफ्राय आंथ जोबोद मोजां मोन खायो जानो ओमफ्राय नोंथां नोंसोरनिखै माबायदि संनाय जायो अनला ओंख्रिखौ नों फोरमायनो हागोन ना
औ हागोन बेखौ आङो दोरोङारि समनि सिगां आबै आबौमोननि समखौ जिहेथु आबै आबौमोन बुंनाय बादि बादिब्ला बेयाव जोङो अनला ओंख्रिखौ सि सिगाङावनो माइरंखौ दै दैयाव सोमनानै देग्लिनानै लाग्रोयो बेनिफ्राय अन गुन्दै होनो जाय बेनिफ्राय बेखौ बांसिनै गोदोनि समाव जे बिनिफ्राय बेखौ बांसिनै गोदोनि समाव जे बेनिफ्राय बेखौ बांसिनै गोदोनि समाव जे अनला ओंख्रिजों मिलायनाय ओंख्रियानो जाहैबाय मेवा दा मेवा बोथोराव बांसिन बर'नि न'खर न'खरावनो मेवाजों अनला आरो दाउ बेखौ जायो बेनिफ्राय ओमफ्राय अनलाखौ सोमखांनायनि उनाव अनलाखौ संखांनायनि उनाव दाउ बेदरखौ एवनानै दै होबाय जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला अनलाखौ खुरो जायखौ जों अनला जे अन गुन्दैखौ होसावनायखौ अनला खुरनाय होननानै बुंनाय जायो। बेबायदियैनो नोंथां नोंथांनि ओनसोल बा आंनि ओनसोल अनला ओंख्रि संनाया थारैनो गोरोबदों आरो बेयाव जोङो ना खारै जायखौ नोंथाङा बुंदोंमोन जे थालिर फस्ला बा बेसर साबाफोरजों बानायनाय औ सबाइनि साबा फोरजों बानायनाय बे बेफोरबायदि खारैफोरखौ होनाय जायो ना थाय नों थाङा बुंनो हागोन गोन नामा जे गोदाय आब आबै आबौमोननि अनला ओंख्रि संनाय आबै आबौमोननि अनला ओंक्रि संनाय आरो आथिखालनि गोदान मुगायाव अनला ओंख्रि संनायनि फारागथि नोंथाङा नुनो मोनदों नामा
ओ नुनो मोननाया बेखौनो आङो नुनो मोनो जे सिगां समावहाय आबौ आबौमोननि सम समावहाय जों अनला ओंख्रिखौ ओ माइरंखौ सिगाङावनो जों सोमनानै लाग्रोनानै जेरै जोङो ओ जोंनिनो ओ मोनसे बि बो जोंनि हारिमुआवनो गोलैफायो बे जाबाय उहा उवाल आरो गायहेन बेयावहाय जोङो अनलाखौ ओ देनानै बेखौ अन गुन्दै खालामनानै जेरै बायदि जों आखाइजों दांनाय बिलिरनाय जों सङोमोन नाथाय दा आ आथिखालनि जुगाव बेफोरखौ बांसिन नुनो थांलिया मानो होनोब्ला दा गोदान गोदान ए खुन्थाइ माने गोदान गोदान आगजु मिसिनारि बुस्थु ओंखारनायजों लोगोसे जे बियो गोबां सोलायलांनो हग बाय दा जेरै ग्रेन्डार ग्रेन्डार मिकसार बेफोराव जोङो बेखौ दा माइरंखौ ग्रेन्डारफ्राव अन गुन्दै खालामनानैसो दा जोङो बांसिन संनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बेफोरखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला सिगांनि अनला ओंख्रि आरो दानि अनला ओंख्रि संनायनि माखासे खासे गोरोबथाया मिलायनायनि लामायाव गैया आरो
औ जों फारागथिखौ नुनो मोनदों थारै थारखौनो बुंदों नों थाङा जेरैबादि ओ अन गुन्दैखौ गोदो उवाल गाहेनाव देयोमोन। नाथाय दा ग्रेन्डार बा मिक सार बायदिसिनायाव अन गुन्दै खालामो। आरो सिगां समाव जेतु अनला ओंख्रि बेखौ जोङो बबेयाव सङोमोन बा अगदाबावसो सङोमोन। नङा होमबा? थौ गिदिर आरो थौआव सङाब्ला अनलाया माब ब्लाबाबो गोथाव जाया होननानै बेबादि फोथायनायबो दङमोन आरो गोदो गोदाय संखायानोमोन। जे थौ नांथारगौ अनला ओंख्रिनि थाखाय नाथाय आथिखालाव जोङो साराय बायदिसिना गेस बायदिसिनायावनो जोङो संनानै जालाबायनायखौ नुनो मोनसै दा बे दा बे मोनसे फारागथिखौ जोङो नुनो मोनदों। जे बेबादि फारागथिया नोंथांनि ओनसोलावबो जाद दों नामा?
औ जादों दाथ' जों, औ जादों। गोबां फ्राय मानसिखौनो एबा जोंनि बर' बिमाफोरखौनो बा न'खर न'खर जों ओ नुनोनो थांला माने सिगांनि जेरै दांनाय बिलिरनाय आखाइजों ओ अन गुन्दै सौनानै अनला ओंख्रियाव उरना होनाय बेफोरखौ जों नुनोनो थांलिया दा माने ओरैबादि गोरलैयै राहाजों माने खामानिफोरखौ मावनो हमबाय माने जि बुस्थुआ माने गोरलै राहायै थाबैनो जागोन इजियै बे लामाखौ बयबो नागिरसै नालाय बेजों लोब्बा लाखि नानै माखासे जोंनि बैफोर आबै आबौनि सोलिबोनाय बेफोरबादि खामानिया ओ गोमालांनो हमबाय आरो। जेरै नों दा होन्दोंना गेसाव बांसिन संसै अदाबाव नुनो ओ संला बेफोरबायदि गोबां खोथा हाब माने दङ आरो जेरै अदाबाव संबा गोथावसि दिन जायो होनदोंना दानि जुगावबोथ जेन बा ओ गोबां ओंख्रि अनलाल ओंख्रिल नङा गोबां फख्रिखौनो जोङो माने अरदाबाव अराव संनाय ओंख्रिफोरखौ थावसिन मोनो नङा होनबा थारैनो नोंमारगौ नोङो अरदाबाव संनाय ओंख्रिखौ गेसा गेसाव संनायनिख्रुइ थावसिन मोनो बेखौ जों गावबागाव माखासे ओम मोनदांथि उम माने मोनदांथिजों माने मोजाङै मोजां ओ बिजिरनानै नायोब्ला सिगांफोर सिगाङाव जेरैबायदि सोलिबोदोंमोन बैफोरखौ साब- सिन नुबोनाय मोनो ना नोंथां?
औ नोंथां बेनि अनगायैबो आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनि जे अनलानि अनगायै जोंनि बर'फोरा मा मा दोरोङारि जानाय लोंनाय दङ? नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायखौ जायो बा बाहायो आं बेखौ एसे मिथिनो लुबैदों
ओ बुङो खोन्था जागोन दे आं बुं खोन्थानोसै बिनि गेजेराव अनला ओंख्रिनि अनगायै जोंनि गेजेराव जेरै- साम' सबाय ओ नार जि नाफाम बेफोर गासिबो जोंनि मोनसे ओ जाग्रा माने बर'नि मख'जाथाव गोथावसिन ओंख्रि होननानै मिथिनाय जायो। ओ बिनि गेजेरावनो सबाय सबाय साम' होनोब्लाथ' बयबो खुगानि राव ओंखारनायावनो जानो लुबैनाय मोनसे गोसो बोनो हानाय ओंख्रि होनना- नै गोसोआ मोनदां मिथि फैयोना ओ औ बे साम' ओंख्रि आरो सबाय ओंख्रिखौ नोंसिनि ओनसोलाव बा गामियाव ओ जायो ना जाया?
जायो जोंनि ओनसोलाव जोंनि खाथियाव जोंनि ओनसोलाव माने जोंनि गामियावनो जोंहा दैसा दङ जों बे दैसानिफ्रायनो साम'फोरखौ लायनानै जोङो जायो जोङो बेखौ गोबां रोखोमनि जायो जेरै- साम'जों सबायखौ जायो आरो जोङो स- साम'खौ जोङो फ्रायबो खालामनानै जायो। आथिखालनि बिद आथिखालाव जोङो बेबायदि फ्राय खालामनानै जानायबो जोङो नुनो मोनसै। बेखौ जोंनो जों जे गोनोखोआ जौगानाय लोगो लोगो जोंनो जों खालामनानै लानाय जे सर टाम जायखौ बुङो सुंथाबै जानाय बे फोरबायदि बाहायनायखौ जों जों जोंनो खालामनानै लाबाय। दा साम' खौ जोङो गोबां रो खोमै जानो हायो जे स बायजों बेनिफ्राय फ्राय जानानो जायो। बेनि फ्राय आ रो एरख' नानै जोङो जायो। दा साम' सबाइ ओंख्रि संनाय नि खोथाखौ एसे बुंनांगोन ना? बेयावबो जोंहा खारैनि गोनांथि जायो। जेरै जोङो साम'खौ दैमानि फ्राय खननानै लाबोबाय। बेनिफ्राय जोंहा हरसे बा हरनै जोंहा खिगार होनानै दोनो आरो बेबो मोनसे फोथायनाय जे साम'खौ लाबोनाय लगे लगे जायोब्ला साम'आ माने खारनाय बेबादि जोंहा बर'नि समाजाव फोथायनाय दङ'। दा बे फोथायनायखौ लाखिनानैनो हरसेबा हरनैनि उनाव बेखौ दाखोन एरख'नानै सायो बिनिफ्राय दानो बिनिफ्राय हुयो। हुखांनायनि उनाव दैयाव सोमना दोनबाय बिनिफ्राय एवबाय। जे सबाइजों साम'जों एवबाय बिनि उनाव दै होनानै बेखौ गोदौहोबाय थाबाय मोनहोबाय थाबाय आरो जे
हेलौ हेलौ हेलौ खोनायाखिसै नोंथां? हेलौ हेलौ खोनादों ना?
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां। दे बुंफिननायसाय।
आं बुंबाय। दा नोंथांनि एरि ओनस लनिखौ नोंथाङाबो फोरमायदो।
ओ ओम आ बि नि सबायजों साम' ओंख्रिनि सोमोन्दै जेरैबायदि नोंथाङा नोंसिनि ओ गामियाव बा ओनसोलाव जेरैबायदि ओ सङो बिदि गासिबो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो बे एखे रोखोमैनो संनानै जानाय जायो आरो आरो बिनि गेजेराव आङो बुंनो सानो ओ अनला मा मा होनो नाफाम-नाफाम खौ होनबाथ' नोंथाङाबो मि मिथिखायोना जाबाय जानांगौ ना औ जोंनि जाफेराखै अ होनबाथ' आं एसे अ दे ना ना ओ दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नोसै नामा
दे नोंथां